हेल' हेल'
औ औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ आं खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा माबोरै दं
ओ आङो दा मोजाङैनो दोङो नोंथां
औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जोङो आबादनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथा नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्लाथ' जोंना
आबाद होनोब्ला जोंना आबादाथ' गोबां बिथिंनि थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोथां
औ बेबायदिनो जोङो जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो ओ बर' माहारिफोरा दैज्लां बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो माइनि आबाद मावनो लायो नोंथां। माइनि आबादखौ जोङो माबोरैहाय मावनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ जेठ मास सफैनाय लोगो लोगो जोङो दुब्लि फोथारावहाय खोथिया फोग्रोनाय जायो। खोथियाखौ जोङो माबोरैहाय फैयो होनब्ला गिबियावनो जोङो ओ माइज्लिखौ दैयाव साननै बा सानथामनि थाखाय सोम नानै दोननाय जायो जेब्लाना बेयो गाजा ओंखारनो लायो अब्लाना जोङो दुब्लि फोथारावहाय खारायना दोनखायनाय हाखौ दै सोनानै जोङो ओ सामार होनाय जायो सामार थिखांनानै जोङो बेयाव ओ समान जानो थाखाय जोङो मै होनाय जायो। आथिखाल मुगायावथ' जोङो दानिया ओ मोसौजों हालेवनायखौ बारा एसेबां नुनो मोनलिया। ओ जोंना दानिया थे ओ ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौ जोङो दा नुनो मोनसै नोंथां।
औ नंगौ
दिनैहाय जोङो खोथियाखौ ओ फोनाय जायो बेनि उनावहाय जेब्लाना खोथियाया से मास एबा से दान जायो अब्लाना जोङो बेखौहाय ओ दुब्लि फोथारावहाय खाराय जोबनानै दोननाय हाखौ आलि दाननानै आलि खोना लाग्रोनानै जोङो मोसौ एबा ट्रेक्टरजों हाखौ फोमोनना लानाय जायो नों बेनि उनावहाय जोङो आइजो आइजो माहारिफोरखौ ओ न'खरावहाय माइ आबाद मावनो थाखाय एबा गायनो थाखाय जोङो ओ लेंंनानै लायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो माइ आबादखौ मावनो नो लायो बेनि उनाव जोङो माइ आबादखौ मावखांनानै जेब्ला जोंना ओ कार्तिक मांखो सफैयो अब्लाना जोङो माइ आबादा मोजां जा जानायनि थाखाय बेवहाय काथि गासा सावनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो गोन मांखो सौफैनाय लो जोलोगो ओ माइखौ जोङो हायो। माइ हा खांनायनि जोनावहाय जोङो ओ आघोन दांखोनि नौ नौ थारिख खालि जोंना माइनाव फुजा फालिनाय जायो नोंथां। बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां जोंनिखि। बेनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो जिंखानि आबाद जोगोनारनि आबाद ओ बानलुनि आबाद लेस्रानि आबाद बायदिसिमा ओ आबाद मावनायखौ आङो जोंनि एखेहाय नुनो मोननाय जायो। नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनानै गोबां बिथिङावनो जौगासारनायखौ आं दानि मुगायाव नुनो मोनबोगासिनो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो आंनो आबाद मावनायनि सोमोन्दै सुंद' बिबुंथियै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां जोङो गिबियावनो आबाद होनोब्लाथ' आबादा जोंना गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जोङो। जेरैहाय जोंहा दै जा मावनाय आबाद आरो मेसेङाव मावनाय आबाद बिदि गोबां रोखोमनि नुनो मोन नो जोङो। बिदिनो जोंना दैज्लां दैज्लां समाव थ' जोंहा नोंथां बुंलांनाय बायदि माइ आबादानो गाहाय होननानै जोङो साननानै लायो बेनि अनगायैबो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय गोबां आबादफोर मावोस जेरै जोंहा जिंखा, पटल, बानलु, ओ लेस्रा, खां खांख्रि खला बिदिनो बायदि रोखोमनि आबाद खौ जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै दा।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ। आरो जोंना ओ दानि आबाद होनोब्ला जोंना गोदोनि आबादनिख्रुइ एसे आलदाखौ जोङो नुनो मोनसै। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दानि मुगायाव गोबां मुलै बायदिसिना बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोदोनि आबादखौ जोङो ओ न'निनो गोबोर गोबोरखि हार एबा खानस्रिनि हासार बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। बिदिब्ला नोंथाङा औ बिदिबा नोंथाङा गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद ओ माबे मोनसे आबादखौ ओ जायोब्ला जोंनि देहायाव ओ जेबो ओ गाज्रि गोहोम गोग्लैया एबा ओ माबे मोनसे आबादखौ मावोब्ला जोङो बांसिनै मुलाम्फा राङारि बिथिङाव बांसिनै मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै एसे फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो नोंथां नोंथाङा सोंनाय हिसाबै आ गोदोनि आरो आथिखालनि आबाद मावनायनि मा फारागथि दोङो एबा देहायारि मा मोजां जायो बेनि बागै आं नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों नोंथां। ओ जोङो देहायारि मोज जांनि थाखाय नायोबोला गोदोनि आबाद मावनाया आङो बांसिन साबजाथाव होननानै सानोमोन आरोना नोंथां। ओ गोदोनि आबाद मावनायाव जोङो ओ जेबोहाय राज रासायनायारि मुवा एम बा हासार बाहायनायखौ नुनो मोनामोन बेनि थाखाय थाखायनो देहायारि मोजांनि थाखाय जोङो गोदोनि आबाद मावनायखौ मोजां होननानै एबा साबसिन होननानै आङो सानो आरो मोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोङो गोदोहाय ओ बेबायदिनो जों मोसौनि ओ हासारखौ गोबोरखिनि हासारखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन जायनि जाहोनाव जोङो ओ गोदो गोदाय जोङो बेमार आजारावबो एसेबां जानायखौ जोङो नुनो मोनामोन। ओ दानिया जोङो आथिखाल मुगानि आबाद मावनायनि बागै जोङो नायोबोला ओ गोबां रोखोमनि बेलेग बेलेग नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोङो आथिखाल आथिखालनि मुगानि आबाद मावनायखौ जायोबोला जोंनि देहायाव ओ नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। देहायारि बेंगुरा जानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोननाय जायो। आथिखालनि जानाय लोंनायखौ लानानै बेबायदिनो जोङो आथिखालनि आबाद मावनायाव गोबां रोखोमनि ओ दानिया रासायनारिक मुवा ओंखारनायखौ आङो नुनो मोनदों बेबायदिनो ओ आथिखाल मुगायाव मोनसे आबाद मावनो लायोबोला जोङो गोबां रोखोमनि ओ मुलि एबा रासायनारिक मुवाफोर बाहायनायखौ दानि मुगायाव नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोंनि देहायारि ओ नस्थ' जायो जोंनि देहायारिफोरा बेबायदिनोहाय जोङो मेगन नुयै खोमाजों खोनायै ओ जोंनि देहा दानि माखासे ओ अंग'फोरा गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरोना नोंथां। ओ रांखानथियारि बिथिङाव नायोबोला आ थिखाल मुगानि ओ आबाद मावनायखौ आङो साबजाथाव होननानै सानो नोंथां नाथाय ओ जोंनि देहायारि बिथिंनि थाखाय आथिखालनि आबाद मावनायाव गाज्रि होननानै आङो सानो आर ना नोंथां नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना नों थां नोंथांमोननिखि माबोरैहाय आबादखौ मावनाय जायो
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिथिं ओ दानि मुगायाव दानि गोदान आबाद आदबजों आबाद मावनायखौसो गोबां सुबुंखौ जोङो नुनो मोनसै जेरैहाय जोंहा ओ गोदोनि आदबजों आबाद मावोब्ला रांखानथि बिथिङाव जौगानो हाया बेखौ जों ङो नुहुरनानै बेनि थाखायनो औ बेनि थाखायनो जोंहा रांखान ओ दानि मुगायाव जोंहा गोबां रांनि आंखाल बेनिखायनो जोंहा रांखानथिनि ओ फारसे बांसिन गोसो होनानै दानि गोदान आदबजों आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनसै। जेरैहाय जोंहा औ जेरैहाय जोंहा मायबा ओ मोनसे आबादखौ मावोब्ला जोंहा बे बे आबादाव जोंहा ओ ओंखारजेननायनिफ्रायनो एबा ओ बे आबादा उनदै फिसा गोरलैनिफ्रायनो जोंहा गोबां मुलि एबा मेडिसिनखौ जोङो बाहायनानै ओ जोङो बे आबादखौहाय जोंहा देरनायसिम एबा फिथाइ थायजासिम जोंहा ओ आबाद ओ आबादखौ ओ मुलिजोंनो फेदेरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो जोंना दा ससियेल मिडिया बायदिसि नायाव ओ गोसारबाय थानाय बायदि जेरै जोंहा थाइजौ आबादखौनो ओ हरसेनि गेजेरावनो एबा ओ दसे ओ घन्टा मोनसे बा मोननैनि गेजेरावनो जोंहा ओ मुलि बायदिसिनायाव सोमनानै जोंहा बेनि गाबखौ सोलायहोयो आरो बेखौ मोनहोनायखौ जोङो ओ गोबां दा ससियेल मिडिया बायदिसि नायाव जोङो नुनायखौ नुनो मोनगासिनो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो।
आ बिदिनो जोंना ओ बे दानि आबादखौ ओ जोंहा जायोब्ला देहायारि गोबां रोखोमनि ओ बेमार आजारखौ नुजाथियो बिदिनो जोंहा गोदोनि आबादखौ जायोब्ला जोंहा ओ गोबां ओ भिटामिन बायदिसिनाखौ जोङो मोनोमोन आरो गोबां समसिम जोङो गोदोनि सुबुंखौ जोरनानै थानायखौ जोङो दाबो नुनो मोनगासिनो। आरो दानि दानि सुबुङाथ' जोंना औ दानि सुबुङाथ' जोंना बाजि एबा द'जि ओ बोसोर बैसोआवनो जोंना गोबां सुबुंखौनो ओ ओ बेमाराव गोग्लैना थानाय एबा गोबां सुबुंखौनो ओ जिउ गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि सुबुङा जौसे एबा जौसे से जौसेनै इदि इनिबो बारासिन थानायखौ जोङो गोदोनि सुबुंखौ ओ नुनो मोनोमोन थिग बेबायदिनो जोंहा ओ गोदो गोबोरखि हासार एबा बायदिसिना रासायना बायदिसिना रासायनारि हासार बाहायालासिनो जोंहा न'निनो गोबोरखि हासार एबा खानस्रि हासारफोर बायदि बेफोरबायदि मुलिफोरखौ बेफोरबायदि हासारफोरखौ बाहायनानै जोंहा गोबां आबादखौनो मावोमोन एबा आरो गोदोनि जुगाव बिदि जोंना दानि रांखानथि आंखाल बायदि बारा आंखालाव गोग्लैयामोन बेनिखायनो जों ओ मैगं थाइगंखौ जोङो न' न' गायनानै गासैबो सुबुङानो ओ गावनि जानो थाखाय एसेब्लाबो गायनानै लाथारानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय ओ हा हुनि आंखालनि थाखाय जोङो ओ गोदान गोदान आबादावजों गोदान गोदान आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां औ नों थांजों रायज्लायनानै आङो गोबां मोनथियै बाथ्राखौ आरो गोबां ओ रोंनोबो मोनबाय बे बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनायखौ बे बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों रायलायनानैबो आङो जोबोद ओ गोजोननाय मोनबाय नोंथां। गोजोन्थों नोंथां